खोनाबाय
मा खालामदों
ओरैनो दै जिं जिं बे बेरायफैदों आं नोंथां दा दुगैखांनानै न'फोरनि खामानि फ्राबो जोब्बाय नालाय मोसौ थोसौ लायखांबाय नालाय नोंथां ओंखायनो दसे माइन्डखौ एसे फ्रेस खालामनो थाखाय
होम
दैजिं दं नालाय नोंथां बे दै जिजों आङो बेरायग्लांफैदों आरोखि हारसिंयै नोंथांङालाय मा
बोथोरफ्राथ' मोजां खोथा बोथोरफ्राथ' मोजांथार ना बेरायनो दा
औ औ नंगौ नोंथां।
अखाफोर हायाखै
अखायाथ' हानाया हायाखै जोमै दाखा जादोंमोन खामानि फोरमावनो मोजां जादोंमोन बोथोरा दिनै अखायालायहाय नोंथां नोंसिोरनि ओनसोलजोंलाय अखा हायाखै नोंथां
गैया जोंनि जों मैया हादोंमोन दिनै गैया ओरैनो जोमै लाला बदोंमोन दहाय फुङावहाय हाहां जादोंमोन। बिनिफ्राय हायाखसै ओरैनो सान्दुं दुंफिनबाय दसेनो बोथोरफ्रानो बिदिनोसै नायलाय नंङा ए बो बोथोरफ्रानो बिदिनो दां दसेनो सान्दुं दुंनो नागिरो उम
औ
बिफां लाइफांफ्राबो जोबनायनिफ्राय जोबलांगासिनो दं नालाय
औ नंगौ नोंथां नंनायाथ'
उम
मा मा ओंख्रिथो जायामोन
आंङो
होद आंसो नोंखौ सोंग्रोदोंब्रा उम
औ आंङोथ' ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां दिनैथ' मिरामिसमोन दालि जहल आलु भाजा ओमफ्राय मुदुमफुल बिबार बाथोन बिदिनो बिदिनोसै आरो ओंख्रिया नोंसिनालाय मा
ओरैनो जोंना दिनै दालि जहल जोंनाबो ओमफ्राय इनिफ्राय दाउदै एवदों ओंख्रिफ्रानो माने
ओंख्रिफ्रानो लायनोनो सोलाबा ओरै ना आरि बेफोरखौबो ओरै माइ गाय नाय ना
औ
दाथ' बोथोरा माइ गायनाय दुहुम मैगं थाइगं नागिरनोबो टाइमखौनो समखौनो मोननो नागिरा ओंखायनो नि दखानावहाय दालि लायबाय दाउदै एवनानै बेजोंनो जाबाय ओरैनोथ' नोंसिनाथ' गोथाव ओंख्रिया मुदुमफुल बिबार एवनाय होनदोंमोन नामा
बाथोन नोंथां मुदुमफुल बिबार बाथोन नोंसिनि ओनसोलजोंं मुदुम फुल बिबार बाथोन जाया नोंथां आरो मा मा रोखोमै जायो मुदुमफुल बिबार बाथोनखौ
ओरैनो मुदुमफुलखौथ' जायो ओरैनोथ' मुदुमफुलखौ जोंनि जों जायो आंबो गोथाव मोनथारो ओरै नाफोरजोंबो बाथोन देनानै जायो आरो ओरैनो बो एवनानै जायो जोंनिजोंहाय बे मुदुमफुल बिबारखौ
अनलाजोंबो जाजायो नोंथां
ओमफ्रायथ' अनलाजोंबो संनानै जायोना
औ बिराद गोथाव जायो अनलाजोंबो
जायो आरोखि आं बे बे खा थो खाथो होननायखौ होननायखौबो माने खोनानानै जे बे मुला बि थ'रायखौसो गोसोखांदों, मुला बिथ'राइयाबो खाथो खाथो जायोना नोंसिनिजों जायोना जाया बे मुला बिथ'राइ आरिफोरखौ
जायो नोंथां जोंनिजोंथ' मुला बिथ'राइखौ जायो ओरैनो मुलाजों लगायफानानैबो जायो ओमफ्राय बिदिनो भाजा एवनानैबो जायो नोंथां सारायाव जेनबा दालि जहलफोरजों इदनो आलु जहलफोरजों ओरैनो एवनाय
दाउदैजोंबो एवनानै जायोलै सोरबा सोरबा
औ औ आरो माखासे मानसिफ्रा रुनानैबो जायो नोंथां रुनानैबाबो संख्रि एसे होनसै ओरैनो दैयाव रुनोसै
बिदिनो जानसै ओमफ्राय ओहो ओहो बिना थाव सारा जायो
दा रुनायखौ रु रुनानै जायो होननाय औ रुनानै जायो होननाय लोगो लोगो गो आं माबा ना ना मेनानै जानाय आरिनाय बेखौसो गोसोखांहैबाय
ओ
खोन खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओम नोंसिनिजों ओरैनो ना गोरलै गोरलै बे ना फिथिख्रि गोरलै मावा गोरलै बेफोरखौ थालिर लायावहाय संख्रि बा हालदै बा बानलु ओम सामब्राम गुफुर बेबायदि होनानै मेनानै जानाय आरिना दंना गैया?
दङ' नोंथां दङ'आनो जों बिदिनो जायो थास' थास' नङा थास'आ मानो ओ बे हाइजो मा होनो हालदै हालदै बिला बिलाइआ नोंथां खाथ्रि हालदै बिलाइआ
ओम ओम ओम
बिफोराव जोबोद मोजां मेनानै जानो नोंथां
औ ओम
फासाव हाल हालदै बिलाइखौ एसे अराव हांग्रोदो गोरा जानायनि
ओम गोरा ना गुरै जानायनिसो ओम गुरै जानायनिसो
गुरै गुरै जानायनि गुरै जानायनि मोजां
ओम
जाहाथे बियो गावला अराव हांबाथाय
ओम ओम ओम
मोजां जानोसै ओमफ्राय बिनि उनाव नों नाखौ गिदिरबाबो हांनानै जाजायो नोंथां रू सावनानै जाजायो मानो होनब्ला ना गिदिर ना गिदिरखौ जानोब्ला फार्स्टआवनो बे ना गिदिरखौ एसे एसे हाग्रोनानै लादो जाहाथे बेहाय मस्लाफोर हाबनायनि
ओम
ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा हाइजें बानलु सामब्राम गुफुर संख्रि हालदैखौ खुरैयाव आराम लगायग्रोदो नङाबा थालिर बिलाइफ्राव लगायदो आरामनो लगायनानै आराम फुनग्रोदो बे नायाव नानि बे जाय जिं जिं हाफोरो ना नाया थाब मोननायनि एबा मस्लाफ्रा मोजाङै हाबनायनि नांनायनि जाहाथे नाया गोथावसिन जायो बिदि हाग्रोदो ओमफ्राय मस्लाफोरखौ आराम सोनानै फुननानै लगायनानै होदो ओमफ्राय बे खाथ्रि बिलाइ थालिर बिलाइफोरखौ थालिर बिलाइ लायोना इउस खालाम बाहायो ना खाथिरि बिलाइ बाहायो नों बाहायदो ओमफ्राय बेखौ आराम बाहायखांनायनि उनाव जों खाथेदो खाथेनानै एसे एसे थाव गोथां गैया होमबा नोंथां
औ
थाव गोथांखौ एसे फुनना होदो ओमफाय मोननै मोनथाम खाथुमनानै सावदो थाव गोथां होबा मानो होमब्ला बांद्राय अर नांङा मोजाङै खामनो नागिरा जोंनो नागिरा ओंखायनो थाव गोथांखौ फुननाय जायो। खोनादों नोंथां औ ओमफ्राय खायसे मानसिफ्रा ओरैबो ओरैबो खालामो खायसे खायसे मानसिफ्रा थाव गोथांनि अनगा हा फोरबो फुनो माने सिंङाव खामैनि औ औ हाखौ एसे दाफबसै जाहाथे बियो माबाया बिलाइआ खामलांला खाथाबा आराम बे अरनि दुंनायजों लासैनो मोनलांसै बिदिया बिराद गोथाव जायो मानो होनोब्ला नोंथां बेयाव जोंहा मस्लाफोरा मोजांङै हाबजोबसै आरो बे मस्लाफ्रा गोजौआव बिरखोलांला उरायलांला नंङा होमबा नों
उम औ औ
दुमायनाय बायदि जानोसै जानो गोथावसिन मोनो आंङो नोंथांङा माबायदि मोनो जानो बिदि खालामनानै
ओरैनोथ' नोंगौ गोथाव जायो ओरैनोथ' जोंनियाव बेहाय नेेनानै जानाय आरिनाय बिराद दंङोलै बिनिफ्राय नेेनानै जानायखौसो बांसिन गोथावसिन मोनो आंबोओरै हमनानै ला बोरमा खर'नि मेलेम अमा खर'नि मेलेम बेफोरखौबो जों नेेनानै जायोना
औ औ नंगौ नोंथां
बेफोरबोथ' बिराद गोथाव आरो बेबायदिनो जों बेदर
औ
दा बेफोरनि अनगायैबो माखासे नेनानै जाय गोबां दंङो जेरै मा जोंङो फान्थाव बाथोन जानाय नंङामा बे फान्थाव बाथोनखौ जों मेंनाय सिफ्लेनानै जायो बानलुफोरजों आरो बेबायदिनो आलु आलुफोरखौबो जों मेनानै बाथोन सिफ्लेनानै जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा बे टमेट' टमेट' फोरखौबो जेनेबा अर अरखि रोहो रोहोआव एसे हांनानै बा मेनानैयानो होनजाबाय बेबो बेफोरबायदिखौबो जों जानाय नुयो नंङा
औ नंगौ नोंथां
उम बिराद गोथाव मोनो आंङो बेफोरबायदि नेेनानै जानाय आरिनाय बेफोरखौहाय आरो बेल' नंङा जोंहा आरो फुं समफ्रावहाय था सोमलि था गुना उम बेफोरबायदिखौबो मेनानै जानाय हुदा दंङो जोंनियावहाय
औ औ
ओरैनोथ' बेफोरो बिराद गोथाव जायो माने बेफोरनि गोथावनो एसे आलादा आरोखि ना मेनानै जानाय आरिनाय बेबायदिनो जों सावनानै जानाय
औ थारुनाबो गोथाव जायो नोंथां मेनानै जायोब्ला नोंथाङा जाफेरदोना जाफेराखै थादुन औ थादुन
थादुन थादुनखौ जाफेराखै जाफेरनाया थेवबाबो माने जा यो होननानै मिथियो आरो थारुनखौहाय बांसिन बिदिनो थाब्रुनाय जायो। आरो सावनानै जानायनि बेलायावबोथ' जों गोबां माने सावनानै जायो। ना जेरै मा होनो जुखाम सावनानै जायो।
हेलौ
खोना
उम
खोनादोंना नोंथां
उम एसे गोदो गोदो खोना फैदों खोनाबाय आं दा खोनाबाय एसे गोगोदो खोना फैदोंमोन नोंनिखौ
अ
उम ओरैनो बे सावनानै जानाय आरिनाय फ्रालाय दंना गैया नोंसिनावलाय
दङआनो नोंथां जोंनिजोंबो जेरै जुखाम नोंथाङा बुंदों जुखामखौबो सावनानै जायो जोङो ओमफ्राय आरोबाव गोथां बेदरफोरखौबो जोङो सावनानै जायो जेरै अमा बोरमा बेफोरखौ जोङो अराव मोजाङै फोमोननानै जायो नङा होमबा नों थां संख्रि बानलु होनसै एसे सारसै ओमफ्राय जेब्ला मोनो बेखौ जों सामब्राम थामब्राम हानानै औ बिराद गोथावैनो मोनो आङो जोङो आङो अमा बेदरखौ बिदिनो सावनानै जाबा गोथावसिन मोनो नोंथां एवनायनिफ्राय आरो बेखौ आं आंगायनोबो रोङि जायो गोथाव मोनो औ औ औ दे नोंथां गोजोन्थों